खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ।
अ नोंथांङा खोनादों ना?
खोनादों दे। दा मा ओ मा खाम दों नोंथांङा
ओरैनो दोङो नोंथां जिरायनानै नों थांङालाय
आंबो दं र' बिदिनो।
हु अ अ
दे होमबा नोंथांङा जों सानैबो जानाय लोंनायनि सायाव रायलायनो नामा एसे अ उम्म
ओ स्टार्ट खालामनोसै नोंथां।
नोंथांङा ओंखाम जाखांबाय नामा?
उम जायाखै नोंथां जाथ'याखै।
अ।
अ अ जोंहा ना बे ओंख्रि संग्रा दिनै नारजि ओंख्रि औ नाजों नारजिजों अमा बेदरजों संदों आरो।
अ। बुहुत गोथाव माथो दिनै होमबा। नोंथांङा मा मा ओंख्रि जानानै बांसिन मोजां मोनो?
आंथ' गासैखौबो जानानै मोजां मोनो। अनला, नारजि। बे हाग्रानि थास' अ थास' गोसोम थास' गोसोमब्लाबो थास' गुफ फुरबलाबो आरो बिनि बेदर गुं जाना मोजां मोनो ओ बे खारै बे बेदर खारैबो जा मोजां मोनो आरो ना मोजां मोनो आरो थास' बुग्ला बे थास' बुग्लाखौ जाना मोजां मोनो आरो थास' आरो बिलाइखौबो जाजायो। थां बेफोर गासैखौ मोजां मोनो आंङो। नोंलाय मा मा जाना मोजां मोनो
नोंथां आंनाबो बिदिनो अनला खारैया आंना फार्स्ट फैयो बेनि उनाव नारजि मैगं बेनि उनाव बे थास' बिबार ओमफ्राय ओइ सबाइजों ओ सबाइजों दाउ बेदर। ओमफ्राय बिदिनो दोंबावो आरोना ओ ओ बबेबा बबेबानि मुङा फैयाखै आरो।
औ औ गोब मैगङाथ' गोबां दोङो। जेरै जों ओम बे लेस्रा बा मैगं जानो हायो, थाइसुम ओंख्रिबो। अ आदा भिन्दि दङ ओ भात केरेला दङ। टिता केरेला दङ औ बेफोरखौ जों मोजां मोनो नो आरो
औ औ। दा बिथाङा ओ बा मेगंफोर संफेरबाय नामा माबाफोर मेगं जेन'बा बेफोरबायसा
अ मैगं संदों
औ माबे औ मा मा मैगं संफेरगो ओरैनो?
बै आं थास' थास' हाग्रानि जे थास' बेदर बे थास' बेदर संफेरदो आरो।
अ
बेखौ माबायदि सों संनांगौ होनोबा बेखौ थाव होबाय साराय गुदुङाव थाव होबाय साराय गुदुङाव थाव होनानै बेखौ एसे एवना लागोन एसे थाव होबाय थाव होनानै साराय गुदुङ बेखौ एसे एवबाय आरो थावआव ओ बे थास' बेदरखौ अ थास' बेदरखौ एसे एवनानै बेयाव दै होयो औ बेयाव दै होनानै बेखौ रुइ होना लाबाय आरो नोंथां खोनादों नोंथाङा औ बेखौ रुइ होना लानाय औ औ बेयाव नाजों जों जेब्ला सङो बै नाखो जोङो बिदै एवनानै मोजाङै एवनानै थावजों मोजां एवनानै लाग्रोयो आरो लाबोला बेखौ जोङो गोदौनायनि उनाव ना हो बे मैगं होना होयो आरो होनानै बेयाव संख्रै आरो खारै गोसोम बिखौ होनानै जोङो फोमोनो आरो गोबाव गोदौ होनोनानै बेबायदिनो जोंनिया खट जायो आरो मैगंआ बिदिनो सङो आङो। नोंथाङालाय माबा दङ? संफेरबाय नामा?
आं ओरैनोथ' बेफोरबायदिया मैगं संफेरनो मोनाखै। आं बे दालि दाउ बेदर बेदर सङो आरो बेफोरबायसा आरो बे बायदिसिना लेस्रा
औ
जिंखा आरो बे थाइसम बेफोरखौ संफेरबाय आरो बेफोरबायसा माने अनला खारै जेनेबा सामुजों ओ सामुजों सबाय बेफोरबायसा मैगंखौ संफेरनो मोनाखै आरो।
अ।
उम।
गुबुन गुबुन मेगंखौ बारा संफेरै संफेरनो मोनाखै मोनसे मोननै बिदिनो संनो मोनदों आरो।
नोंथाङा ओ सामु जायोदा सामु मैगं
सामु जायो आरो गांजेमा बाथोन अ। खांख्राइ बाथोन खांख्राइ एवनाय ख्रंख्राय खांख्राइजों मै थाजों गरम बोथोराव जोबोद मोजां आरो। बर'फोरनि थाखाय बेफोरो जोबोर मोजां। जानाय आरो आरो गांजेमा बाथोन बे दैज्लां बोथोराव जोबोर मो थाव बे। खाम गोजांजों आथि आथिखालाव बेफोर गां-गांजेमा एबा बेफोर ओहो गोबां मोननो थांला। आगोलनि समफोराव गोबां मोननो थाङोमोन आरो नोंथांना? नाफोरखौबो आजिथिखालाव मोजां मोनो थांला।
औ दासान्दैथ'अखा हाबाय दोङो ना नोंथां नोंसोरनिथिंबो अ बेयाव नाफोर खांख्राइफोर मोन्दोंना मोनाखै?
मोनदों एसे एसे मोनदों एसे एसे मोनदों नाथाय खम आरो नों इसे इसे मोनदों। औ खां खांख्राइ मोनदों खांख्रायखौ देना ओ सावना एबा एवनानै बाथोन जादों आरो। आरो नाफिसा मोनदों होम
नोंथां अ औ नोंथांलाङा माबा नाफाम ना अ नाफाम बाथोन बानायोना?
नाफाम बाथोन बिदिनो बनायो नोंथां बनायो। न'आव बनायो आं बनाया औ बेखौ बेखौ जों बनायनाय नुयो आइजोफोरखौ बेखौ अ थास'बिलाय खानानै फाननानै थास'बिलाय दानना लानानै बेयाव जुनानै थास' बिलाइयाव सुनानै अराव सावनायजो अराव सावनाय जायो आरो बेखौ अराव औ बेखौ अराव सावनाय जायो औ बेखौ अराव सावनानै बेखौ दोनो आरो बेखौ जानो गोनांबा जानो गोनांबा
अ एबार आंबो ट्राय खालामनांगोनलै एबार खनसेयाव। नायनांगोन।
उम
नोंथाङा ओरैनो उनाव औ दे बुंलाय? अ नोंथाङा मा सम फारिनि? मा ओन्नाय जाखो
आं दा ओरैनो दालि मैगं संफेरबाय। ओमफ्राय ओरै ओमफ्राय बेदर जों आलु संफेरबाय ओमफ्राय लेस्रा आलु बिदिनो गाजर आरो बेफोरबायसा मैगं संफेरबाय आरो
बेदरफोरासं' एसे ओ गोरलै आरो संनोना नोंथां अमा बेदरफोरा। अमा बेद-अ। दाबुनिफ्रायस
औ आं बांसिनानो। दाउ बेदर सङो।
अआव माबायदि सङो नोंथां आ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
आङो फार्स्टआवनो। बेदरफोरखौ रुना लाग्रोबाय। दानाथ रुनांगौ जायोना बेनिखायनो रुनानै लाग्रोबाय ओ- रुखांनानै अ- बेखौ बाय सुस राबाय बेनि उनाव आङो ओ- हाइजें जिर दा बानलु बेफोरबायसाखौ देग्रोनना लायो। देग्रोना। लाबाय लानानै ओमफ्राय साराय गुदुं खामबाय। साराय गुदुं खामनानै थाव होबाय। थावआव ओमफ्राय पियास बेफोर बेखौ एवफ्रामबाय ओमफ्राय बे मस्ला मस्लिखौ आं बे पियास एवफ्रामनायावनो होखायो आरो। ओमफ्राय बे मस्ला मस्लि। खौ एसे ओरैनो गारबाजों। हायला हायसे खालामनानै ओमफ्राय उनाव बेदरखौ आङो लुना होयो। बेजों माने। मोदोमनाया एसे बारासिन जायो आरोना आंनि थाखाय। बेनि उनाव बेदरखौ एसे एवफ्रावनानै लाबाय थाबाय ओमफ्राय आलु थाबाथाय आलुखौ होबाय ओमफ्राय आलुखौ होनानै दसे दोनबाय बिदिनो गोबावसो माबानो होबाय आङो ओमफ्राय बिनि उनाव दसे दोनहाब नानै एरनानै दैखौ होयो आरो दै होनानै ओमफ्राय नेबाय थाबाय आरो आङो। बेनि जानायखौ। बेनि उनाव।
आं औ औ आंबो एसे थावहोनानै होयो। थावहोनानै खम माबाय। देरनानै बि फोमोननानै। जाबाय एवनानै सारायाव सेवनानै एवनानै लायो। दै होना होयो। आ दै। होनानै दसे दसे गोदौहोबाय। दसे दसे गोदौहोयो। खारै आरो जिजि नांगो खारै नांगौ। संख्रै नांगौ बेयाव होना होबाय नांजासे। बे बेनि साम'जों सङोब्ला जे साम'खौ एवग्रोना लायो गिबियावनो मोजाङै थावजों एवग्रोनानै लायो। एवनानै बे सबाइ गोदौनायाव बे होना होयो आरो होमबानिया दसे गोदौबा गोदौहोबा बेनो साम' मैगं साम'जों
अ औ बिदिनो होमबा दे होमबा न' नोंथां जोंनाबो सम जाबाय ओम।
समाबो जाबाय दोनथ'नोसै औ दे औ औ गोजोननाय थाबाय।